हेलौ दा नोंथां। हेलौ
हेलौ नोंथां औ थां खोनादों
औ औ खोनादों नोंथां
खोनादोंना
दा औ औ खोनादों दा मा खालामदों नोंथाङा?
नों अब्ला फ्रि दङब्ला
औ दा ओ आबहावाया माबोरै
उम दा मा आयदानि सायाव लायरायनो अब्ला नोंथां मा आयदानि
औ मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो नागिरदों माने आबहावाया माबोरै गुबुंले जायो बिनि सायाव एसे सावरायनोसै ना
औ
औ दे सावरायजागोन दे दे नोंथाङा एसे जागायग्रोदो औ दे
औ आबहावा गुबुंले जानाय होनोब्ला माने औ आबहावा गुबुंले जानाय होनोबा जोङो माने बिफां लाइफां गाय- बिफां लाइफां गायनांगौ आबहावाया बिफां लाइफां गैयाबा गुबुंले जायो।
औ
आरो दानि जुगावथ' दानि गोदान मुगायावथ' बांसिन बिफां लाइफांखौनो बारा गायला बेनि थाखायनो आबहावाया बांसिन गुबुंले जायो बांसिन ओ बिफां लाइफांखौ दानफायोल'। गायनाया गायनाया खम जाबाय बिनि थाखायनो आबहावाया गुबुंले जायो आरो। आरो जानाय गाज्रि दाखोरफोरखौ सावालासिनो ओरैनो गारनानै दोनो बिनि थाखायबो आबहावाया गुबुंले जायो आरो गारि मथर बयनावबो बांसिन जानायनि थाखाय बांनायनि थाखाय ओ गारि मथरनिफ्राय गनाय उखुन्दैफोरनिफ्रायबो आबहावाया गुबुंले जायो आरो नोंथां। दा नों बिनि सायाव एसे फोरमायना हो।
मानि सायाव होनदों नोंथाङा खेबसे बुंफिनबावनो हागोन ना?
औ आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव।
आबहावाखौ गुबुंले जानायनि सायाव ओ नं-अब्ला आं आबहावा गुबुंलेनि सायाव एथ' बांबो बुंनोथ' आंहा रोंगौथि गैया अब्लाबो मोननैसो बुंनो सानो आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो जोङो ओ मिथियो जे जोंनि अक्सिजेन लेभेला खम जानाय बा अक्सिजेननि बिबाङा ओ मोजाङै ओ क्लिन बा साफायै जों पियर अक्सिजेनखौ जों मोनबांनो नागिरलिया बेयो जाहैबाय जोंनि ओ जोंनो अक्सिजेनखौ होयो जोंनि मिथिंगाया जों मोनो अक्सिजेनखौ मिथिंगाय मिथिंगानि मिथिंगानिफ्राय ओ जोङो बिफां लाइफां बायदिसि नानिफाय अक्सिजेन मोनो आरो जोङो अक्सिजेनखौ जों लानानै जोङो ओ कारबन कार्बन कार्बनाइ अक्साइड गेसखौ जों हेगारो। आरो जोंनियाव जेनेबा कारबन बे कार्बन कार्बन डाइ अक्साइड जिखौ जों सुबुं माहारि बा जुनारफोरा हगा रो बायदिसिना आबहावा गारि मथरनि गन्दै गारि मथर सालायनाय सुबुंनि बेफोरनि थाखाय बेयो बांसिन आरो खिन्थु बेखौनो ओ रिसाइकेल खालामो जोंनि मिथिंगाया बा ओ बिफां लाइफां बायदिफोरा कार्बन डाइ अक्साइदखौ सोबना लानानै बियो अक्सिजेनखौ ओ गोग्गो अक्सिजेन हगारो खिन्थु बेनि गेजेरावबो जोंहा गोबां गारि मथर बा बायदिसिना हाद्रि बाला अब्ला बेफोरनिफ्राय जोंहा ओ रैखाथियाव एसे खम जानानै फैयो बा फिलथारा एसे खम जानानै फैयो थिग बे अक्सिजेन ओ जोङो आबहावा गुबुंले जानायखौ जों होबथानो थाखाय जों माखासे ओ बिफां लाइफां गायनांगोन बा बिफां लाइफां गायनांगोन बा जोंनि पपुलेसन बा जोंनि जि गारि मथरखौ जों सालायनाय ओ दानि जुगाव जों नुनो मोनो बांसिनैनो ओ गारि मथरखौबो ओन नांनायनि बांना बांसिन जोङो बाहाय बायनाय नुनो मोनो ससे लामाया जुदि जोङो ओंखारनोब्लाबो ओ जोंनि सुबुंफोरा दानि सुबुं फोरा ओ लेजि जानो हमबाय मानोना जों ससे लामा थांनोब्लाबो जोंहा गारि मथर नङाब्ला ओ थांलिया दानि जुगनि मान सुबुंफोरा बेखौ जोङो होबथानांगौ जे जों जेसेबांखिनि हायो जोङो खाथि खालानि ओ एरियायाव ब खाथि खाला दखान गला जायखि जाया जायगायावनो जों जुदि थाङो अब्लानिया जों हायोबा जों ओ गावनि ओ आथिंजों थाबायनानै थांनांगौ बा साइकेलजों खाथि सालायावनो थांनो हायो खिन्थु जोङो दा मा खालामो जों ससे लामा थांबाबो जों गारिखौ लायो मानोना जों आ अलसिया आसि जानो थांबाय बेनिखायनो जों बैफोरखौ होबथानानै जों गारि म सालायनायखौ एसे खम खालामनांगौ मानोना आरो नोगोरफोराव नोगोराव जों नुनो मोनो जे गोबां बिबांनि गोबां बिबाङानो माने ओब दंफां लाइफां बा मिथिंगानि बुस्थुआ जोबनो हमलांबाय आरो बेनि सायाव जोंनि ओ दा बांसिन सुबुं अनजिमा बांनायजों जोंनिया थानाय जायगायानि आंखालाव जोङो मिथिंगाखौ खहा खालामो जायनि जाहोनाव जो जोंओ ओ असिजेनखौ मोजां बिबाङै मोननो थांलिया खिन्थु सुबुं अनजिमाया बांनानै कारबनडाइखौ जों बांसिन हगारनानै अक्सिजेनखौ रिसाइकेल खालामग्रा बिफांफोरा मिथिंगाया गैलिया बेनि जाहोनाव आबहावाया गोबां गुबुंले जायो लोगोसेनो ओ दानि जुगाव गोबां कारखानाफोर ओंखारनो हमबाय कारखाना गेदेर गेदिर फोरनिफाय ओ गाज्रिम ओ गाज्रिम गेस ओंखारो जायनि जाहोनाव आबहावाया गुबुंले जायो बैफोर बेैफोरखौ जोङो जेसेबां हायो ओ एसेस सोदांनांगौ आरो लोगोसेनो जोङो मिथिंगानि थाख अक्सिजेननि थाखाय जों जेसेबां हायो बिफां लाइफांखौ गायनांगौ ओ दानि जुगाव बिफां लाइफां फांखौ गायलिया जोंनि समाजा मा खालामो ब्ला इनभाइरमेन्ट दे जायो एबा ओम बिफां लाइफांनि ओ सियान जायो बे समावल जोंनिया बिफांखौ गायनानै देखायो बेबो मानि थाखाय ससियेल मिडियानि थाखाय बा सोरबा एसे सेम लानो थाखाय बायदि दे देखायनायनि थाखाय जोंनिया ओ बांसिन मानसि सुबुंफोरा बेखायनो जों देखायालासिनो जों सि सिरिनो जों जेसेबां हायो गावनि नआव बा बाउण्डारि बा गावनि बारि बागानाव जेसेबां हायो जों दंफां लाइफांखौ गायनानै लानांगौ
औ नंगौ नोंथां
दि अब्लानिया जोंनि ओ आबहावा गुबुंले जानाया गोबां खम जानो हमगोन लोगोसे बिनो जों दाखोर दाला बा बायदिसिना गारनायफोरखौ जों एसे जोथोनैखो जोथोनै लाखिनानै ओबावबा मोजां जायगायाव बा बबेबा जायगायाव गारहैनांगौ बा बा ओ एसे सेपटि जायगायाव जों गारनानै लानांगौ जोंनिया मा-' जायगायावनो ओ जायगायावनो थागोन जायगायावनो गारोन बेफोरबायदि जायगायाव सावनाय बेफोरनि थाखायबो आबहावाया गुबुंले जालांनो हमो दा आंङो जोङो बुंनो थाङोबा आ मिथिंगायाव जेसेबां खम एसेबां जोंनि सुबुं अनजिमा सुबुं अनजिमायासो ओ बांनो हमबाय बेनि जाहोनाव जों उफाय गैयाब्लाबो जोंहा दानि जुगाव दंफां लाइफांखौ दानफायनो गोनां जाजोब्बाय मानोना आरो दंफां लाइफांखौ जों इम्परटेन्ट होलिया बिफां लाइफांखौ मानोना दानि जुगाव गासैनिबो नआव ओ मदार्नाव ओ पाककानि होनो थांबाय इटानि बायदिसिनानि थाखाय जोंनि दंफांखौ जों बाहायला दंफांखौ जों मानो नांगौमोन गोदोनि समाव दंफां लाइफांखौ आबहावानि बा अक्सिजेननि थाखायबो गायनायजों लोगोसे जोंनि न' बां न'खर सालायनायाव न'खरफोर न' लुनायाव बायदि रोखो खोमनि काट बटामफोर जोंनि खिरखिफोरावबो होनाय जों नुनो मोनो नुनो मोनोमोन खिरखिफोराव बैफोरखौ नोजोर बोनानै गोदोनि सुबुं फोरा गोदोनि सुबुंफोरा गावबा गावनो बिफां लाइफांखौ गायोमोन। खिन्थु दानि जुगाव मा मदार्नाव फैबाय गासैबो खिरखिफोरानो स्टिलनि जानो हम लहानि जानो हमबाय बायदि जानो हमनायनि थाखाय दं दंफां - लाइफांफोरनि गोनांथि गैलिया बेफोरखौनो बेफोरनि थाखायनो दंफां लाइफां खौ भेलु होयैयानो जों बे जोंनि अक्सिजेननि लेभेलाबो खम जानो हमदों मानोना बिफां - लाइफां गैयाबो जोंहा डेफिनेटलि अक्सिजेन मोननाय नङा आरो अक्सिजेना खम अक्सिजेना खम जागोन आरो जोंनि आबहावाया गुबुंले जागोन। जोंनि आबहावल आबहावा गुबुंले जानायखौ जोंनिया बिफां - लाइफांआसो गुबैयै सोदांनानै होयो बेनि खायनो जोङो जेसेबां हायो मिथिंगाखौ जों जोथोनै लाखिनांगौ। दा आरो बनिसायाव
बेनि सायाव आरो नोंथाङा गारि मथर सालायनायनि आबहावा गुबुंलै जानायखौ जों माबोरै होबथानो हायो बेनि सायाव नोंथाङा माबाफोर
गारि - मथर माने गारि - मथर सालायनायखौ जोङो खम खालामनांगौ आबहावा गुबुंले जानायाव ओ गारि - मथर बांनायनि थाखायबो बांसिन आबहावाया गुबुंले जादों नालाय बिनि थाखायनो जोङो ओ ससे लामा थांनायावबो जोङो गारि सालायो थाबाया साइकेल सालायला दानि जुगनि सुबुंफोरा बांसिन गारिखौ बाहायनाय जायो बेखौ आबहावाखौ सिखोन साखोनै लाखि नो थाखायबा जोङो गारि मथर सालायनायखौ ससे लामा थांनायाव गारि - मथर बाहायनायखौ जोङो खम खा लामनांगौ ओ थाबायनांगौ नङाबा साइकेलजों थांनांगौ आरो आबहावाया ओ गिदिर - गिदिर इन्डास्ट्रिनि थाखायबो गुबुंले जायो। माने इन्डासट्रिफोरनिफ्राय गनाय उखुन्दै - उखुन्दैया आबहावाखौ गुबुंले खालामो। आरो नोंथाङा एसे बुंनो हाबावगोन नामा?
आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव? आबहावा गुबुंले जानाया जोंनिया गुबैयैनो ओ बिफां - लाइफां बा मिथिंगायारि ओ फोरा जोबलांनायनि जाहोनाव जोंनि आबहावाया गोमालांनो हमदों बेखायनो जेसेबांखिनि हायो आबहावाखौ सोदांनो थाखाय जोङो बिफां - लाइफांखौ गायनानै लानांगौ आरो एसेबां हायो ओ जोंनि पलिुसन जिबिखौ जोङो होबथानानै मा रोखोमनि ओ
खालामनानै जोङो रेजेङै आबहावाखौ साखोन-सिखोनै लाखिनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों नायनांसिगौ अब्लाबो दा सावरायनो दं हाबावगौमोन खिन्थु जोंहा नोंथां समनि आंखाल समा जानानै फैबाय बेनि ओंखायनो उन समाव रायज्लायफिनगोनखौ मिजिं थिबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय औ।
औ दे गोजोनथों।